हेल'
ओइ मा खालामदों?
नै ओरैनो दङ।
ए।
नोंलाय औ न'आवनो दङ।
आंबो दं ओरैनो ओरैनो उन्दु ला बायनानै दङ।
उन्दुला बायनासो दंबा?
औ।
ए।
बा माबा रायलायनो ने?
औ रायलाय जायो।
बर'फ्रा मा मा मावना जायो? जेनेबा मा माव मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलाङो बेखौ रायलाय जागोन दा?
औ रायलाय जायो।
दे नोंनो खिन्थाग्रोदो नामा।
औ। बर औ जोंनि ओनसोलावथ। गाहायै बरफोरा आबाद मावनानैनो जानायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै माइनि अनगायै माइथ बरफोरनि बा मानसिफोरनि जिउ खुंनायनि गाहाय राहा न दा बेनि अ जेरै दैज्लाङाव बा मेसेंआव मावनाय। माखासे से आबादफोर थायो दा बेफोर बायदि। खौ गोरान आबाद बुंनायनाय जायो आरो। मेसें बोथोराव मावनायखौ जेरै औ। जेरै हमनानै ला माखासे मैगं जेरै हमनानै ला ब हल बा जोगो नार बा। जिंखा औ खांख्रिखला। केरेला बा थाइबें आबाद। औ। पथल बा जु खाम आबाद बेफोरबाय बिदिनो गोबां गु गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ औ।
अ दा नोंसोरनि ओनसोलावलाय मा मा रोखोमनि आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो?
जोंनि ओनसोलावबो दा नों बुंनाय बादि गियान नोयै खियानो गा गा - हाइ आबादा माइआनो होननानै बुंजायो। एनिफाय ओ सा आबादबो दङ। खायसेनि नखर नखर जोंनि जों बांसिनावनो सा दङ' साहा आबादजोंबो खायसे बेबायदिनो जायो। बिनि अनगायैबो गय गय बागान बेबोथ' आबादावनो गोलैबाय नालाय बेबायदिनो सोरबा बो थोर लानानै बोथोर ओ थास'फोरबो गायो। भिन्दिफोर गायो कबि, थमे थ बिलाथि, फान्थाव गोलाव औ। बे नों बुंनायखिनि खौथ' गायखायानो खा आरो बेफोरखौबो गाय नाय जायो आरो। लाइ लाफा बो बेखौबो गायनाय जायोना
औ गायनाय जायो नोंगौ लाइ, लाफा, बेसर, मुला
औ औ। मुला गाजरफोरबो गायो दानिया फैयो अ बे फोरनो आरो आबादा जोंनिथिं दा।
औ।
ओ ओमफाय आबाद मावनायनि अनगायैबो खायसे खायसे मानसि फोरा फालांगि खालामनानैबो जायो। जों निथिं। अ बै गायनाय मैगंफोरखौनो माने हाथाइयाव लांनानै फानहैयो जायो बे बेबायदि दङ' आरो बेजोंबो जायो आरो खायसेया स साफा सानै साख्रि मावनायफोर दङ'। होनबाबो बांद्राय गैया आरो। रो।
औ।
औ।
जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माखासेया धोनि सुबुंफोराथ' ओरैनो जेनेबा साख्रि मावखायो दा माखासे जेरै गावनि जिउखौ बा नखरखौ सुंथानो थाखाय माखासे सुबुं फोरा बिदिनो गुबुनफोरनियाव हाजिरा माव हैयो आरो दा बेनि अन गायैबो जेरै गुबुन गुबुन जायगायावहाय थांनानै मै गंफोर लायनानै बिसोरो फानफैयो आरो जेरै थास बा खिया साम म' बेफोरबायदिनो गोब बां मैगं थाइगंफोर खौ बुथुमनानै लाबोनानै औ हाथाय बाजाराव फानफैनायखौ नुनो मोनो आरो औ मिथिंगानि औ बेबायदिनो गावसिनि जिउखौ दैदेनलाङो आरो बिसोरो।
औ न'खरावनो सोलिनो आन्था
औ औ नोंगौ।
थिखालाव बेफोरनि आबाद मावनाय आरो फालांगि खालामनाय बेफोरजोंबो गोबां जौगानो हाबाय नङा होमबा सिगांनि बायदि नंलिया नालाय। दायो माने न'आव जानो आन्थाल' मावखाया आबादफोरखौ। बेबायदिनो गोबां बुरजा बुरजा आबाद मावनाय जा जायो नालाय। दा बेफोरजोंबो जों गावखौ बाहाय माने ओ सुंथानो हायो आरो
औ नंगौ।
आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ सुंथानो हानाय जानानै फैबाय आरो
औ। बेबायदिनो आबाद मावनायाव हाय नोंसिनिथिं माबे आबाद खौ माबायदि माबायदि मावो?
औ औ हागोन। जोंनि ओनसोलाव। थ गाहायै। मैगंनि आबादखौ। कबि बा जोगोनार बा टमेट बेफोरनि आबाद। बेफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो। बिनो आरो। मानो होनोब्ला। जोंनि ओनसोलाव इसिबां मानि हा-हाफोरा। मोजां नङा थामहिनबा हासार गैया आरो। दा बेनि थाखाय बेयाव हाय। हासार गैयिनि थाखाय जेरै ननिनो मोननाय मोसौनि मोसौनि। खि गोबोरखिखौ। गारनानै। दोनहैग्रोनाय जायो आरो औ। दा बेखौ दामोल खालामनानै औ फोथाराव दामोल खालामनानै दोनखांनायनि उनाव। उ बेखौ जेब्ला गोरान जायो अब्ला हालेवोब्लाथ बियो हाजों मिक्स जाजोबगोन ना अब्ला हालेवखांनायाव मिक्स जायोब्ला बेवहाय फोनाय जायो आरो बा बिफां फुलिफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै गायफैनाय जायो आरो आरो बेनि उनाव जेब्ला औ बिफा जा गायनाय मैगंनि फुलि बे फुलि फोर औ बे फुलिफोरा थाबैनो देरनाय बायदियै बेखौ सम सम दै होयो बा हाग्राफोर रजयोब्ला फिनानै होयो। बेबायदिनो आबादखौ आबोर खालामनानै मावनाय जायो आरो। दा नोंथांमोननि थिंजायालाय? माबायदि मावनाय जायो?
जोंनिथिंबो ओ बेबायदिनो मावनाय जायो। जोंहा नआव मावबथ बे बेबायदिनो मावनाय जायो। अ न आवहाय बांद ओम्रफ्राय जोंहा बुरजा बुरजा आबाद मावनाय जाया नालाय ।
औ ‌।
औ बेबायदिनो बिगासेसो हायावनो माने एसे एसे मावनाय जायो आरो जोंनियावहाय । एसे लगाय ल थायो दे ओ नाथायबा बा बै जायफोर मानसिफोरा फालांगियारि थांखिजोंहाय गुवार गुवार माने बुरजा बुरजा आबाद मावनो लायोना बेसोरखौहाय हाग्रा थैनाय मुलि बाहायनाय नुनो मोनो । औ बिनि । ओमफाय एम्फौ जायैनि मुलि बाहायनाय नुनो मोनो आरो थाबै देरनाय मुलि ओ थाब फिथाइ मोननाय बायदि आरो ओ बेफोरबायदि मुलि बाहाय । होननाय नुनो मोनो आरो आरो आ आथिखालावथ जेनेबा एसे हायावनो गोबां फसल मोननाय बा आबाद मोननाय बेफोरबायदिखौ बांसिन नायो । खम समनि गेजेरावनो जाहाथे बुरजा बुरजा दिहुननो हायो । बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां रासायनिकारि हासार आरो मुलि बाहायनायखौ नुनो मोन
औ थारैनो ।
औ ।
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो औ ।
औ रासायनिक हासार बाहायो आरो
औ औ बाहायो ।
दा बेफोरनि बेलायाव नोंथाङा नोङो मा बुंनो सानो रासायनिक हासार बाहायनायनि बेलायाव?
गाहायनि रासायनारि हासार बाहायनायाथ फारसेथिं मोजां जाबाय जेरै आबाद मावग्रा सुबुङाहाय गावनि आबादखौ मोजां खालामनो मोजां खालामनायाव खाबु जायो नाथाय फारसे थिं गाज्रि होननानै बुङोब्ला जेरै बेयाव बाहायनायनि गेजेरजोंहाय जेरै हानि खहा बा बेयाव माखासे एम्फौफोर जायोब्ला बै आबादाव होनाय जायोना बे आबादफोरखौ बा आबादनि फिथाइखौ गुबुनफोरनो फानहैनायनि गेजेरजों बै गुबुन सुबुं फोरा जानायनि गेजेरजों माखासे बेरामावबो गोग्लैनो हानाय जायो आरो बा गोग्लैयो आरो। दा बेनि बेलायाव मोन-मोनसे बिथिङाव नायोब्ला मोजां होननानै सानजायो आरो मोनसे बि बिथिङाव बुङो ब्ला जे गाज्रि होननानै बुंजायो आरो।
माने आबाद मावग्रानि थाखायल मोजां जाहैबाय बियो ओम आरो फारसेथिंजाय जाहैबाय माने बांसिन गाज्रियानो होननानै बुंनांसिगोन मानो होनो बा जों मानसियानो मोनजा फिनो नालाय
औ थारैनो।
फाबो ओ हायावनो थायो हिसाब हा गेब्रेंनानै दैे गेब्रें दोननाय बार गेब्रेंनाय बेफोरो जायो। बेयो जोंनि बेवहाय गाज्रि गोहोम खोलैयो आरो ओ बेमार आजार बे बेफोरनिफ्रायनो जोहैयो नङा होमबा?
औ थारैनो नंगौ।
दा बेखौहाय जोङो नोजोर होनानै होनांगोन आरो बेबादिनो जिबारि हासार बाहायनायखौ जोङो बांसिना बेबायदियावहाय
औ नोंगौ थारैनो।
औ
अब्लानिया आबादजों लोगोसे जों साफ्रोमबोनि जिउआ मोजां थामहिनबा देहाया मोजां जागोन आरो।
देहाया मोजां जागोन ओं आथिखालावथ' गोबां इदिनो गिदिर गिदिर बेमारफोरबो जासोयोना
औ नंगौ।
हमनो हायै हायै बेरामफोर जायो।
औ थारैनो नोंगौ।
बेबायदिखौ नोजोर होनानै जों बेबायदि मुलि बाहायाब्ला जोंनिनो मोजां जायो आरो।
औ नोंगौ।
उम बेमारफोरखौनो फाहामनो हालाना
औ हाया दानिया जानाय लोंनायनिफ्रायनो गासै बो बेमारानो जानो हमो नालाय औ
बेखिनियानो आरोना होमबालाय?
औ नोंगौ।
औ लाखिथ'नसै ने होमबा?